औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय ह प्रसनम नै नोंथां ओरैनो जिरायनो दंगासिनो दङ औ ओमफ्राय खबर सबर बोरै नोंथां खबराथन थिगानो दं नोंथां औ औ औ
नोंनालाय बोर
ओरै थां दायो उदायखायो आं आङो आंनाबो खबरा मोजांङै दं नोंथां खोनादों ना औ खोनादों खोनादों‌ औ आंबो नै मोनाबिलि मोनाबिलिनि माने नै जिरायना दंफैयो आ औ ओ जाथवाखै नोंथां ए हर बानायगासिनो दङ औ दा नोंथां नोङो माने दसे सम फैब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव ओ साव फंनैसो सावरायनि नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
अ औ ओ माने जोंनिनो गेजेराव बा जोंनि बरफोरनि गेजेराव जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय ओ दोरोंङारि ओ हारिमु जाय बैसागु फोरबो जों बेखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय खौ जों नुनो मोनदों नोंथां दा बै फालिबोबाय थानाय ओ बैसागु आ माने गोदोनि समाव माबि फालियोमोन आर दानि समाव माबि फालियो बा बैसाग बैसागुखौ माबोरै ओ फालिनानै बाबो
लांदां
बेफोर फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
हागोन नोंथां औ औ
ओ होमबा नोंथाङा आं नोंनो फोरमायनोसै
लांदां
औ खोनादोंना नोंथां नोंनि नोंनिखौबो मोजां खोना फैयाखै नोंथां खोनाबाय ना खोनायाखै नोंथां नोंनिया माने आंनाथ नेथ्रकआ मोजाङानो दंङ आंनिखौलाइ खोनादोंना खोनायाखै औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय
अ आदसा माने नोंथां बैसागु होनबाना बैसागुआथन बैसागुआ गोदो बरफोरनि मोनसे फोरबो
मोनसे फोरबो औ
लांदां बर'फोरा गोदो। गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिबोगासिनो दं। आरो दानि। समावबो जों फालिबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो।
औ।
नोंथां माने खला इउख' जागासिनो दं माने मोजां। मोजां खोन।।
जागासिनो दं मानि मोजां खोना। अ अ अ रदै होनोमबा एसे द रोदनि नोंथां।
ओ
नोंथाङा एबाराव दायो खोनाबाय नोंथां। औ दे बुंलाय नोंथां। औ दे बुंदो दे बुं खोनाबाय। हेलौ हेलौ नोंथां आं रायनाय खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां माने नोंथांनिया एसे प्रब्लेम जा दों नेट्रकआ एसे दोरोदनानै थानाय।
अ।
अ दासो नै।
नोंना माने नेथ्रकआ प्रब्लेमथार नोंथां। औ औ औ खोनाबाय दे।
बिस-बै बैसागु सथ्र' सुथ्र' दाननि
थ्र दाननि औ।
लास
आस सान औ जोङो।
दुं
बेथ नोंथांनियाबो माने नेट्रका एसे प्रब्लेम होगासिनो दं बिनि थाखायनो माने मोजां खोनायाखै।
ओ
खोनाबाय औ।
औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनाबाय नोंथां। दे दे होनब्ला बुंनाय नोंथां।
दे बुंलाय नोंथां।
माने सैत्र सैत्र दाननि लास लास सानखौ मोसौ बैसागु बुंनाय जायो आरो।
औ मोसौ बै सागु बुंनाय जायो, ओ। जों बैसागु बैसागुआव थायखा, लाव, बिनिफ्राय सिगु सिगु स्थमा
फोरखौ खायथा।
थायखा,
बेफोरखौ जों माने हानानै औवा खाथि जिरनानै माला बानायनाय जायो माने सुनानै। आरो माला बानायखांनानै जों माखासे फोरखौ हेलौ। आंनिफ्राय दाननाय देखाय बावाखै।